औ नोंथां मा खालामदों दा
जिरायनानै दं नोंथां
औ आंबो जिरायनानै दङ ओमफ्राय मानसि जाखोमोनथाय
ओंख्रिया बिदिनो आलु ओमफ्राय दाउसोमोन नोंथां
अ जोंना माबासोमोन मा होनो अनला मेवाइ ओमफ्रायो आलु भाजासोमोन जोंनाबो जाखांबायना होमबा औ ओमफ्राय नोंथांमोनहा मा मा जुनारफोर दं बेबा
जोंनाथ माने जुनारनि बागै रायलायगोन आरोना
औ
जुनारनि बागै जोंनाथ बिदिनो दाउ अमा बोरमा दं आरोना
मोसौफोरथ गैया सिगांहाय दङमोन नाथाय बांद्राय खस्थ मोननायखाय माने दैज्लां बोथोराव खानो थाखाय खस्थ मोनो आरोना बेनि थाखायहाय फानदों आ -मानसि गैयिनि थाखाय
अ मोसौखौ औ माने होनबालाय बोरमा दङ मावाउजिफोर दङ दाउफोर दङ ना हांसोफोरबो दंना होनबा औ
दाउ
औ होमबा बोरमा थ नोंथांमोना अहाय खायो बेबा?
हा?
बोरमाखौ बहाय खायो बिबा होनदों आं।
ओ बोरमाखौ बिदिनो खाथियावनो फोथार दङ मोनसे ओ गांसो गोनां माने थांनानै थानो थाखायथ गांसो नांगोन आरोना। बोरमानि थाखाय ओ उदैखौ अ बेखौ सुफुंनो थाखाय ओ बिदिनि खाथियाव ओ गांसो दङ बिदिनो फोथारफ्राव खायो आरो गांसो गोनां जायगायावहाय। आरो गांसो गैयाबा बिदिनो खाथि खालानि बिफां लाइफां दङबा बिनिफ्रायनो बे जेरै बोरमाया माखौ मोजां मोनो माखौ जायो। बिदिनो गाम्बारि बिलाइ खान्थाल बिलाइ ओ बिदिनो जाग्रा आदारखौ मा ओ न'नि मानसिया थांनानै बेखौनो दाननानै औ दाननानै लाबोनानै बेनो होफैयो आरो ना।
अ बोरमानो ना?
औ होमबालाय बिदिनो दोनो होमबा ना बोरमाखौ नोंसिना? ओं ओमफाय बिदिनो मावजिफ्रालाय मा मा जायो बेबा नोंसिनिया?
ओ मावजिया बिदिनो गोथां बेदर मावजियाथ' बेदर जायो आरोना। बांसिना बेदर जायो औ ओंखामाबो एसे एसे जायो ओ सैमाथ' गैया गैनाया।
औ मा मा दंबावनो दाउ दंबावो होनदोंमोन नामा?
ओ बिसोरबो दङ दाउ दङ अमा दङ।
औ औ औ अमायाबा अमानोबा आदारखौबा मा मा होयो नों सिनियाबा।
ओ अमानोहाय ओ बेनोथ' माबा माइनिफ्राय मोननाय बे मायाव जेरै सौहैयो माइ मिलफ्राव सौहैयो। ओ बेनिफ्राय मोननाय गुन्दै आरोना ओ गुन्दैखौहाय दैजों लगायना। माने अमानो होयो आरो ना। जुदि जाखोन्दा खालायफोर दङब्ला। औ। जाखोन्दा खालायफोर दङबा बेखौहाय अमानो हैयो आरोना। लगायनानैहाय गुन्दैजों। मोजाङै लगायनानैहाय आरो बेफोरनि अनगायै माने ओ थास' बेफोर खौ मा हानानैहाय ओ अर सुनानै थौआव बेखौहाय ओ संख्रि एसेसो होनानै बेखौ संनाय जायो आरोना। ओ जा बे अमानि थाखाय मोजां जायो बेफोरो। ओ बिदिनो बायदि बायदि अमाया मा खौ मोजां मोनो बेखौहाय संनानै जाहोयो आरो ना
औ अमाखौ ओमफाय नोंथांमोना अहा दोनो बेबा मा न'फोर लुनानै
ओ अमाखौथ' बिदिनो बागान दङ बिदिनो गय बागान बेयावहाय ओ औवानि हेबनानैहाय माने मोनब्रै माने मोनब्रै खथा खालामा खथा मोनसे खालामनानैहाय औवा हेबनानै बेखौ हगारनानै दोनो आरो ना जुदि बे बियो बायगोन बा बेनो बिनि सिगाङाव आगोलावहाय
औ
मोनसे अमा गयावनो बिदिनो खानानै दोनो आरोना आरो ओ दैज्लां समावथ' अमानो थानो थाखाय जायगा नांगोन आरो ना
औ लेथ्राबो जायोना जायगाया ओंखायनो
गलिफोर बायदिसिना खालामना दोनो आरो ना अखा सियैनि थाखाय औ थिंफोर गुरनै गुथामसो माने एखौहाइ औवाजो गोजौआवहाय ओ उखुम बेफोरबायदि खालामनानै दोनो आरोना अमानोहाय जाहाथे अखा सिया
अखा सियैनि ना आरो सारअन्थाइफोर गावा ना सारअन्थाइफोर गोलैबा नाङैनि
औ औ नङाबा अ-अमाया खस्थ' खस्थ' मोनगोन आरो लोमजागोन बिदिनो बेमार आजार जागोना बेखायनो जोथोन लानानै बेखौ दोननाय जायो आरो ना
अ ओमफ्राय नोंथांमोननाव मा मा फिफांफोर मोननाय जायो बिब्ला
ओ जोंनाव थ' बिदिनो ओ गय दङ ओमफ्रायो गाम्बारि दङ औ ओमफाय थाइजौ खान्थाल बेफोर दङ आ
अ बिफांफोर मेरला दंबा फिथाइनि बे बिफां दंबा ना मा मा फिथांनि मा मा फिथाइनि फिफांफोर दं बेबा
ओ थाइजौ फिथाइ दङ खान्थाल फिथाइ खमला फिथाइ बेफोरल' आरो ना जोंनावहा
औ खान्थाल माबाफोर मा होनो नालेंखलफोर दंना गैया
औ नालेंखरालथ' दंनाया दंङ नाथाय फिथाइ गैथ'वा आरोना
दासो देरगासिनो
औ औ ओ नों थां बादिबा आंङो मोनसे सोनो सानबाय आरोना ओ जुनारखौ मानि थाखाय फिसियो आरो जुनारा जोंनि थाखाय माबायदि फारागथि दंङ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ माने फार्स्टआव जेनेबा हमना लादो बोरमानि सोमोन्दै एसे सावरायसै ना माने बोरमायाथ' ओरैनो नेचारेल बिदिनो गांसो जाग्रा जाहैबाय नालाय माने बेयाव बारा खस्थबो गैया जाहैबाय माने जेनेबा बोरमा बोरमायाथ ओरैनो गांसो माने हाग्रायाव ओरैनो दुरुंजों खानानै दोनबानो मिनि एसे सानाव बिदिनो खनसे खननै दोस्लायबा
औ औ
ना माने थाबबो देरगोन आरो ना माने बिदिनो मोजां आरो थाबबो देरो मोजां आरो बोरमाफोरा बारा बांद्राय बिदिनो नफ्रावनो थायो नालाय ओंखायनो लेथ्राबो जाया बारा ओंखायनो आरो बिदिनो बोरमाया जानोबो गोथाव ना बेदराबो
औ औ
ओंखायनो बोरमाफोरखौ बोराफोरनिया एसे मोजांसिन जायो आरोना फिसिनायफोराव आरो बोरमाया एरबाबो एसे ए बेसेनाबो बुरजामोन नालाय बेखायनो बोरमानि बेलायाव एसे मोजांसिनना बिदिनो अमाफ्राबो मोजां आरोना मोजाङा अमा एसे बिदिनो आदारखौ औ जेनेबा गुन्दैफोरखौथ माइ सौनानैसो माबानांगौ नालाय गुन्दैजोंसो माबायो नालाय अमाया देर
औ
नालाय थासफोर होबाबो देरो देरनाया बिदिनो मोसौफ्राबो एसे मोजां आरोना मोजांङा माने दे मा होनदोमोन?
ओ आरो बेफोरनि गेजेरजों ओ जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों माबाफोर मुलाम्फा मोनदेरो नामा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नों
त माने मुलाम्फा होनोबा माने जेनबा बोरमाफोराथ माने एसे बेसे बिसिनाबो माने मोजां जायो नालाय बेखायनो बोरमाफोर फिसिनो मोजां आरोना ओ बेसेन गोसा जायो बोरमानि दामा दा एसे गोबाङानो थाङो नालाय बेखायनो बोरमा मानिे बारा खस्थबो गैला जाहैबाय बेनिया फिसिनायनि बेलायावहाय बिनिखायनो बोरमाफोरा एसे मोजांआनो जायो। बेनिउनाव अमाफ्राबो एसे बेसेन गोसा जायो आरो अमाया फिसाबो बुरजा होयो नालाय अमाफ्राबो फिसिनाया मोजां आरो। बोरमायाथ बिदिनो मानै बा मासे माथाम माथामसिम होयो आरोना माथाम माब्रैसिम होयो आरो बोरमाया खिन्थु बोरमानि दाम बेसेना थाव एसे बुरजासि नालाय बिदिनो एसे मुलाम्फा बुरजासिन मोननाय बायदि मोनो। बोरमाफोरनि बेलायावबा अमायाबो मोनो मोननाया अमाया फिसा बुरजा होयो फिसाया आरो बिनि फिसाया देरो फिदेरबा ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे सोंनि आङो‌ जेने दा नोंथांमोननि माबायाव गय बागानफोरजों माबाफोर एसे राहाफोर माबायो नामा मोननो हायो नामा?
औ बेफोरनि गेजेरजों ना
औ बिफां बिमा फुलिनिफ्राय लानानै देर
औ औ फुलिनिफ्राय लानानै औ बिदिनो गया बेखौथ' बिदिनो फुलियाव जुदि ओ बेखौहाय मा मोनसे खालि जायगायाव जुदि हाफोर दङ बाराना बेखौ गायहैनानैहाय ओ बेखौ बिदिनो सय स द' स्नि बोसोरनि उनावहाय फिथाइखौ मोननो हायो आ रोना, मोननो हायो। ओ आरो बेफोरनि गेजेरजों मा
औ फिथाइखौ मोननानै मा बेखौ फानो आरोना, फाननानै हयथ' बेखौहाय गोमोन खालामनानै बेखौहाय दानखावनानै मा गोरान आनो जानो थाखाय बेखौ फोरानना दोननाय जायो आरोना। दा बेफोरनि गेजेरजों फाननानैहाय मा जिब जुनारफोर ओ बायनानैहाय फिसिनो हायो आरोना, माने फिसिनानै लानो हायो। नांगौ जिनिस बुस्थुफोर खौ जिब जुनार बायदिसिनाखौहाय औ। गयनि फालांगिनि गेजेरजों मा ओ जि जुनारफोरखौ फिसिनो बायनानै फिसिफैनो हायो आरोना। आरो नोंथांनि नोंथांनाव आङो मोनसे सस्से सोंनो सानबावदों आरोना। ओ जिब जुनारनि बागै सोलायदों नालाय जोङो, ओ जिब जुनारनि गेजेरजों माने हाग्रानिफ्राय मोननाय जिब जुनारनि गेजेरजों जोङो माबाफोर मुलाम्फा मोनदेरो नामा बेनि बागै सच्छे खोन्थादो आंनोहाय दे।
ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय होनोबाथ' जोङो फासावनो दानियाव मा होनो मैफ्रा मोनो आरोना मैफ्रा माने मैफोर हाग्रानि मै। जेनबा हाग्रानि अमा बिफोरखौ माने हा ग्रायाव लायनानै माने बिफोरनि माबाखौहाय जेनबा फानना नैहाय सिटखौ माने फानबा एसे मुलाम्फा मोजां मोनो आरोना। हाग्रानि बेदर होननानै एसे खायनो जेरै मैफोरखौ लाबाय आरो। ना मै इदिनो अ हाग्रानि अमा। बेफोरो मोजांसि जाहैबाय आरोना। औ।
होनबा नोंथां ओ औ समाबो जाबाय नोंथां ओ होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे होमबा दे।